हेल
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो नोंथां अ गिबियावनो नोंथांखौ ओ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो बेलासिनि गाहामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
र' नोंथाङा ओरैनोसो दंफायोब्ला दायो आङो नोंथांजों माखासे ओ जेनाखि जोंनि दा ओ देहानि जेनावखि सावस्रि जायखौ सावस्रि होननानै बुङो। दा बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांजों रायज्लायनो सानदोंमोन। ओ दा आङो नोंथांखौ मानिे फोरमायजानो लुबैनाया बेनो जेनाखि जोङो सावस्रिखौ माबोरै ओ जेन माबोरै गाज्रि जायो जेनाखि जोंनि सावस्रिया बेनि सोमोन्दै नोंथांखौ आङो फोरमायनो गुरैयै खावलायबाय
अ जागोन नोंथां माने जोंनि सुबुं माहारिनि सावस्रिनि बादैना नोंथां
औ नोंथां
आथिखालनि मुगायावथ' जोंनि सुबुं हारिनि बा सुबुं नि सावस्रिया बिराद गाज्रि जानो हमलांबायना नोंथां जोंनि आइयुआबो बिराद खम जालांबाय नोंथां गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौ बा जोंनि आयंमोननि समाव बिराद गोलाव गोलाव समसिमहालागै बा दाइनजि बोसोर गुजि बोसोर जौसे बोसोर गाहाम जानाय दंमोनना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
थिखालनि मुगायाव जोंनि मानसिफोरा खम ओ बांसिनानो मासिम जोरो सेभेनटि ओइटि बा स्निजि दाइन जि बोसोरल' जोरनो हायो दा बेनि मेन खारनानो जादों जोंनि माखासे जानाय आदार जोंनि माखासे थानाय जोंनि ओ लाइफस्थाइल जोंनि जे देहानि ओ माखासे थानाय स्टाइल बैफोरनि बादैजों बैफोरनि थाखायनो जोंनि देहाया गाज्रि जालाङो जेरैहाय जोंनि जानाय आदारखौ साननानै नायोबा बुंनानै थाङोबा जेरे जोंनि जानाय मैगं जानाय मैगं आथिखालाव गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि गाज्रि गाज्रि खेमिखेल गोनां रासायनारि हासारफोर बाहायनाय जायो ना नोंथां दा बै फोर नासायनारि हासारफोरखौ रासायनारि मुवाफोरखौ एफा बिस गोनांफोरखौनो जों मा खालामो आथिखालनि मानसिफोरा आबाद फोथाराव आबाद मावनायाव जों जायखि जाया आबाद मावा मानो बानलु जा जोंनिया ओ लाफा मैगं जा जोंनिया सबायबिमा जा खुमब्रा जा जायखिजाया मैगं जाया मानो बैफोराव जोङो नांगौनि बारा जोंनो जेसेबां नांगौ बैनि बारा जोङो बिस गोनां हासारफोरखौ बाहायो नोंथां दा बैफोर हासारफोरा
जोंनि देहायाव ओरैबायदि गाज्रि गोलो गोहोम खोख्लैयो जे जों हमनानै लाबाय जों फान्थाव गायबाय फान्थाव गायनायाव जोङो फान्थावा मोननांगौ बिगासेयाव हमनानै लाबाय बिस मन मोननांगौ दा फालांगिनि थाखाय बै बिस मनल' फैनां गौ फान्थाखौ जोङो मा बिस गोनां रासायनारि हासार बाहायनानै सल्लिस मन पन्सास मन बिनि डाबलनि बारा मोननाय खालामो नोंथां दा बैफोर हासारफोरा रासायनारि हासारफोरा बिस गोनां मुवाफोरा मा खालामो बै बाहाय जोंनि मैगंङाव सारनाय लोगो लोग गो मा जायो बे जोंनि मैगंङाव गासैयावबो हाबनानै थाजोबो जायखौ जोङो उनावहाय संनानै जायो एबा जोंनि देहायाव बियो डाइरेक गै जोंनि देहायाव हाबलाङो जाय बियो जोंनि देहाखौ खनसेयै नङाबाबो लासै लासै लासै मा खालामलांङो नोरजिया खालामलाङो देहाया नोरजिया जानायजों लोग लोगोसे जोंनिया मा जानाय जायो एखमबा पेरालाइसिस जानाय एखमबा सानाय सु नाय खारनो रोङै लोमजानाय खारनो रोङै बायदि मैया गोदान गोदान बेराम जानाय बैफोरनि थाखाय जोंनि लाइफआबो जोंनि जिउआबो गुसुं जायो थिग बेबायदि जों हमना लाबाय जों बानलु फोबाय बा बानलु गायबाय जोङो बानलु गायनायावबो थिग बेबायदिनो जोङो बानलुआ थायबाय बानलु थायनायाव जोङो मा माखासे एम्फौ जायैनि मायैनि जोङो मा खालामो मुलि सारो जाय मुलिफोरा बिस गोनां जाहाथे बानलुआ जोंनिया साबसिनै थायो बांसिनै मोनो बांसिनै रां आरनो हायो बैनि थाखाय जोङो बानलुखौ गिदिर गिदिर जा नायनि बुरजा थायनायनि जोङो मुलि सारनाय जायो दा बै मुलि सारनायजों जोंनि बानलुआव बिस गोनां मुवाफोरा बिस गोनां रासायनारि मुवाफोरा हाबनानै थायो दा बै बिस गोनां रासायनारि मुवाफोरा बानलु हाबना थाबाय नालीय बे बानलुखौ जोङो एखनबा खेंसालि जायो एखनबा जों दायरेकगै जायोे जायो होनोबा जों मा खालामो जों गोथांखौ संख्रिजों अरसननानै जायो ना नोंथां
नोंगौ
दडाइरेक्ट जों गोथांखौ अरसननानै जायोबा जोंनाव दडाइरेक्ट जों मा बै रासायनारिया जोंनि देहायाव हाबलांगोन आरो जों इनडाइरेक्ट खेंसालि होनना बुङोबा जोङो मा जोङो बानलुखौ जों ओंख्रि संनायाव होयो जोङो एवनानै बाथोन देयो जोङो सावनानै बाथोन देयो बैफोर देनाया जोङो खेंसालियैबाबो मोनजानाय जायो जायनि देहाया जोंनि देहायाव जोंनि देहायाव ओरैबायदि गाज्रि आसार होयो आरो ना थिक बेबादिनो आथिखालाव जोंनि थानाय स्टाइल जोंनि सोरगिदिंथियाबो मोजां नंला गेसाव गेसाव गोफोन दाखोर दाला दाखोर दालाफोरखौ जोङो जेराव मेराव ज्राब ज्रुब गारो जोङो बैफोरनि थाखाय जोंनियाव गोदान गोदान बेराम सोमजियो नै दाखालिसो बारा गोबाव जायाखै बोसोर बै बोसोरबल' जादों कर'ना भाइरास जानानै थांबाय बाहाय लोब लोब मानसि थैबाय जाय बेरामा जोंनिनो जोंनो सोरजिनाय जों गाज्रि गाज्रि बेसाद मुवा जोङो जोङो जमा जमा खालामो जोङो अबावबा ओ गेसाव गुफोनखौ जोङो जमा खालामो बा अबावबा जोङो जाथावै बुस्थुखौ जों जायो बैफोरनो थाखाय जोंनि देहायाव माखासे गोदान गोदान जिउसा एबा गोदान गोदान बेरामफोरा सोमजियो जायनि थाखाय बै बेरामा सनदेरग्राबो जानो हागौ बादेरग्राबो जानो हागौ बा गावनो गाव हारसिं सासेनावल' जानायबो जानो हागौ जायनि जायनि थाखाय जोंनि बा माखासे खैफोदजों मोगा मोगि जानांगौ जायो नोंथां थिग बेबादिनो आथिखालनि मुगायाव थावस्रिनि होननानै बुङो सावस्रिखौ गाज्रि खालामनाय होननानै बुंबा जोंनि ओब मेनानो जादों मा जोंनि जानाय आदार जोंनि जानाय मैगङाव माखासे बिस गोनां रासायनारि हासार बाहायनाय आरो जोंनि सोरगिदिं थायो गेसाव गोफोन गाज्रि गारला जोङो मा गारसोनानै दोननायनि थाखाय जोङो साब साब सिखोनै लाखियिनि थाखाय बैफोरनि थाखाय जायो नोंथां
दा
आं नोंथांनिसिम माखासे देहा गाज्रि जानायनि सोमोन्दै नोंथांसिम फोरमायना होबाय ना
ओव औ नोंथां
नोंथाङा जोंनि जे सावस्रि जोंनि देहाखौ जे ओ गोग्गो सावस्रि एबा जोंनि देहाखौ थागरै लाखिनो थाखाय माखासे जे मावनांगौ खामानि थायोना नोंथां दा बै मावनांगौ खामानिफोरखौ नोंथाङा ओ
आंनो इसे फोरमायना होदो औ जेनाखि ओ सावस्रि बेनि सोमोन्दै राव ओ रायलायनो थाङोबा जोंहा गोबांथार खोथा दं आरो ओ जेनाखि सावस्रि ओ बेखौ गोग्गो लाखिनोब्ला जोङो सामफ्रोमबोनि जिउआव ओ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो थाल लानांगोन ओ जेनाखि सावस्रि गोग्गो सावस्रि होननानै बुङोब्ला जेनाखि ओ जोंनाव आबुङै देहायारि आरो गोसोआरि महरै जेनाखि आबुङै मोजां बेखौ जोङो बुजिनाय जायो आरो जेनाखि सावस्रि गाज्रि जानायखौ होबथानो थाखाय जोङो गिबियावनो जेनाखि जोंनि जानाय आदार जेनाखि बेखौ जोङो थाल लानाया गोनांथार मानो होननानै बुङोब्ला जेनाखि आथिखालनि नोंथाङानो फोरमायलांखाबाय सिगाङाव जेनाखि मैगं थाइगङाव जेनाखि बिस गोनां रासायनारि हासार सार बा मुलि बाहायनाय बैफोरनिफ्राय जोंहा गोबां बेमार आजार सोमजिनो हमो ओ दा बेनिखायनो बै फोरखौ रासायनारिक हासार बाहायनाय मैगं थाइगंफोरखौ जानायनि सोलायै जोंहा न'आवनो जेनाखि गोबोरखि हासार ओ बा बायदि मैगं थाइगंनि बानाय जानाय हासार बैफोरबायाददिखौनो जोङो होनानै जेनाखि न'आवनो ओ मोनसे मोजां जेनाखि ओ न'नि बानाय जानाय हासार हासारजों दिहुन जानाय बैफोर गोथां मैगं थाइगंफोरखौ जोङो जायोब्ला जोंनि देहा जोङो गोगगोयै लाखिनो हायो आरो माखासे गिख्रंथाव औ बेमारफोर बैफोरनो जोङो गोजानाव थानो हायो बेनि अनगायैबो जोङो जानाय जामुंखौ जोङो ओ ओ टाइम बाय टाइम मथेै जोङो जाबाय थानांगोन जेनाखि ओ जाहाथे ओ जोंना जोङो टाइम मथे जायोब्ला जोंनि सावस्रिया मोजाङै थायो आरो आरो जोङो टाइम मथेै जोङो जायाब्ला जोंनि सावस्रिया गाज्रि जालांनो हमो मानोना ओ जोंनि देहायाव माखासे जिबख्रिफोर थायो जाय ख्रिया गोबांथार देहाखौ मोजां लाखिनायनि थाखाय खामानि मावो बैफोर जिबख्रिफोरा जे नाखि जानाय आदार जेन'बा सक्तिखौ मोनाब्ला बैसोर खामानिखौ मोजाङै मावनो हाया जायो जायनि जाउनाव जोंनि देहाया गाज्रि जायो बेनि अनगायैबो जोंहा जेनाखि जामुं आदारखौ जोङो थियै जानांगौ बा जोङो नांगौनि बारा जानो नाङा नांगोवनि बारा जाब्लाबो जोंहा ओ बायदि जेंना नुजानो हागौ जेरै उदै गाज्रि जानाय उदै सानाय बेफोरबायदि जेंनाया नुजायो बेनिखायनो जोङो थि समाव जाग्रा मुवा आरो मोजां जाग्रा मुवाखौ जानांगौ आरो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जे नाखि लोंनाय दै जोङो लोंनाय दैनिफ्रायबो जोंहा गोबांथार बेरामफोर सोमयो बेनिखायनो बेखायनो जोङो लोंनाय दैखौ जेब्लाबो लोंनायनि सिगां जोङो ओ मोजाङै
लोंनांगौ फिलथार खालामनानै लोंनांगौ आरो जोङो जानला मोनला हाखर बिलोनि दैखौ जानला मोनला लोंनो नाङा जोङो दैखौ जेब्लाबो बुरजा बुरजा लोंनांगौ सानफ्रामबो थाम लिटार ब्रै लिटार दैखौ जोङो सानफ्रामबो लोंनांगौ जोंनि देहाखौ गोग्गो ला खिनो थाखाय दा नैबे दैआबो जोंनि ओ जिउआव हाय जेनाखि साव स्रि गोग्गो लाखिनायाव गोनांथार बिफाव लायो बेबायदिनो जोंहाहाय सावस्रिखौ गोग्गो खालाम लाखिनो थाखाय जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव जेनाखि माखासे ओ जायखौ इउगा बा सानफ्रोमबोनि दिनावहाय खारनाय बारनाय खेला गेलेनाय बल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय बैफोरबायाददिखौ जोङो लाफाबाय थानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि देहाया ओ जानानै ओरैनो थाबाल' जानाय नङा मानोना जानानै ओरैनो थाब्ला जोंनि जेनाखि हजम सक्ति बै हजम सक्तिया गाज्रि जानो हमो आरो बेजों बेजों लोगोसे जोंनि देहायाव जोंनि थैया मोजाङै खारसारनो मोना जायो बेनि थाखायनो जोङो साफ्रामबोनि जिउआव जेनाखि ओ माखासे ओ यगा खालामनाय बा माखासे खारनाय बारनाय बैफोरखौ जोङो लाबाय थानांगौ मानोना जोंहा खारनाय बारनाय आ बैफोरनि गेजेरजों जोंनि देहाया जेनाखि खामानि मावनाय जानानै जेनाखि जोंनि ओ थै ओ थै खा थैया मोजाङै खारसारो बै थैया मोजाङै खारसारोबा जोंनि देहायाव जेनाखि ओ खामानि मावनाय बैफोरो मोजाङै सोलियो जोंनि ओ हां लानाय अबस्था बेबो मोजाङै जायो बेमार आजारनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो हायो बेनि ओ अनगायैबो जोंहा आरोबाव देहाखौ सावस्रि लाखि खेनबा जेनाखि जोंनि ओ ओनसोल बा जायगाखौ जोङो साखोन सिखोन लाखि थारनांगोन जोंङो ओ जानला मोनला ओ ओ गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ जोंङो जोनि सो सोरगिदिं गारनानै लानो नाङा जोङो जायगा लानानै गारनांगौ औ जोङो ओ डास्बिन फ्राव गारनानै बेखौ जोङो ओ गुबुन दाबसे जायगायाव जेन नाखि मोजाङै ओ दामोल दोननांगौ बेफोरबायदि जा जेराव मेरावनो गारोब्ला ओ बेनिफ्राय जोंहा गोबां बेमार आजारफोर सोमजियो ओ बेनिखायनो जोङो जोंनि सोरगिदिंखौ जोङो सानफ्रामबोनि जिउआव जोङो मोजाङै लाखिथारनाया गोनां नांथार आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेनाखि उन्दुनाय ओ बेबो मोजां जाथारनांगोन जो जोङो थि समाव उन्दुनांगोन थि समाव जानांगोन थि समाव उन्दुआब्ला जोंनि देहाया लोरबां जायो मानोना जोंखौ ओ जोङो खामानि मावो सानावहाय सानसे बिनि उनावहाय जोंहा मोनायाव उन्दुयो दा बै खामानि मावनाययाव मेंनाय बे देहाखौ जेनाखि रेस्ट होनांगौ जायो दा बेनि थाखायनो जोङो मोजाङै उन्दुथारनांगौ। ओ दा ओ जेनाखि बिगियानगिरिफोरफोरा बुंनाय बायदिब्ला जेनाखि दाइन घन्थास समखौ जोङो मोजाङै उन्दुथारनांगौ बेनि अनगायैबो जोंहाहाय आरोबाव दंबावो जेनाखि ओ माखासे ओ जोंनि देहानि थाखाय ओ गाज्रि मुवा बाहायनाय जेरै ओ सिगारेट सोबनाय बा थांखु जानाय जौ लोंनाय बैफोरबायदि निफ्राय जोंङो जेब्लाबो जानगाराव थाथारनांगौ मानो होननानै बुं